हेलौ।
खोनादोंं ना? हेलौ।
आंनि आवाजा नोंथांनिसिम सहैदों दा?
औ स-सफैदों।
अ अ अ दे होमबा दायो जोङो माबायदि जोंनि महर मुस्रिफोरखौ साफाय लाखिनांगौ माबायदि स्किन केयारफोर खालामनांगौ बेफोरनि सावरायनोसै नामा?
औ दे रायज्लाय सावराय जायो।
अ दा नोंथाङा नोंनि फुंनि, रुटिनखौ खिथादो दे फुंनि नोंनि बे महर मुस्रिखौ माबायदि नोङो जोथोन लायो बेनि।
फुंनि महर मुस्रि जोथोन लानाय बुङोब्ला बेनो जेनेबा जोङो फुङाव उन्दुनानै सिखारनाय जायो नालाय जोङो ओं हाथाय मानजिनायजों लोगोसे मोखांखौबो सुफायो बेवहाय जोङो ओम ओं जेरै क्लिनार दं जेनेबा फेसवास दं मोखांनि ए धुला आरो थाव बेफोरखौ होखारनो थाखाय सुनो-सुग्रोना लानांगौ जायो बेनि उनाव मोखाङाव जेब्ला सुनायनिफ्राय थावा गैया जाहैलाङो होमबाना मोखाङा एसे ए गोरान जागोन आरोना बेनि थाखाय जोङो मयसुराइजार लागायनांगौ जायो बेनिफ्राय बेनो गुबैया जायो बेनिफ्राय जुदि नोङो बाहेराव ओंखारलांनोबा सानस्क्रिन लानांगौ जायो। बिदिनो। आरोबाव ओ नोंथाङा माबा फोरमायबावनो बा?
आंबो बिदिनो आरो फुङाव सिखारनायनि उनाव दडायरेक्टनो आंबो हाथाय मानजियो आरो मोखांखौ सुना लाग्रोयो आरो फेसवासजों आरो बिदिनो माब्लाबा माब्लाबाफोर बिदि सेरामफोर थाबा सेरामफोर खौबो लगायो आरो नाथाय बांसिनावनो लगायनाय जाया बांसिन दडाइरेक्ट आं मयसुराइजार लगायनाय जायो। आरो बाहेराव थांनांगौ फोरबा आंबो सानसक्रिनखौनो लागायो आरो आरो आं सानो आरोना स्किन केयारजों लोगोसे जोंनि जानाय लोंनाय आरो उन्दुनायफोराबो मोजां जानांगौ अब्लासो जोंनि स्किनफोरा जोंखांनाय नुनो मोनो आरोना जोंनि स्किनफोराव बेनिखायनो आं माने फुङाव सिखांनायनि उनाव दैबो लोङो एटलिस्ट मोनसे गिलासखौ लोङो आरो आङो दै नोंथाङा?
औ माने नोंगौ जेनेबा जोङो मोखांनि बिगुर सायाव लागायनायजों लोगोसे जेनेबा जोङो जानाय लोंनायखौबो मोजां खालामनांगौ जायो जों जोंनि-नि बिगुरखौ स्किनखौ मोजाङै लाखिनोबा जेनेबा ओ फुङाव उथिनानै दै लोंनाय बेयो जोबोर मोजां हुदा जाय जोंनिओ उदैखौ साफा खालामनाय जायो, आरो जोङो हरसे उन्दुनायनि उनाव गोबाव सम दै लोङा लासिनो थानाया दिहाइद्रेसन जानायाबो जेनेबा जोंखौ हाइद्रेट खालाम, फिनो बेनि थाखाय दै लोंनाया मोजां सिखारनाय लोगो लोगोनो बेनि उनाव जों जेब्ला खाजाफोर जायो, बेफोरावबो बाङाय मोजाङैनो गोसो होनांगोन आरोना जाय जाय जेरै जोङो मोजाङै प्रटिन भिटामिन फाइबार बेफोरखौ जेब्ला मोजाङै गोसो होनानै नांगौ बादियै जानो हायो अब्लाना जोंना ओ देहायाबो मोजां थायो आरो जोंनि स्किननि कनदिसनाबो मोजाङै मोजां जालाङो आरो
औ औ आरो जों बेबायदि जोंनि देहाफोरखौ आरो महर मुस्रिफोरखौ जोथोन लाबोला माने जों गावखौनो मोनसे कनफिदेनस होननाया फैयो आरो जों गावनियावनो आरो बिदि दै लोंनायनि गेजेरजों, जोंनि उन्दुनायखौबो जोङो मोजां खालामनांगौ जायो आरो बिदि मोजां रिजालट मोननो थाखाय माने जोङो स्नि बा दाइन घन्टाथ' उन्दुथारनांगौ आरो जोङो, आरो बिदिनो एक्सारसाइसफोर खालामनांगौ गेलेनोफोर थांनांगौ जायखिजाया स्पर्टसआनो जा गेलेनांगौ जायखिजाया खेलायानो जा आरो जुदि खेला गेलेनो टाइम मोनद्रायाबाबो ओरैनो, न'आवनो ओरैनो बडि मुभमेन्टनि थाखाय ओरैनो एक्सारसाइसफोर बा बिदिनो पिलेटिस होननाय बुङोना दा दस दा ट्रेनदिं जे जादों पिलेटिस बा योगा बा बिदिनो, मोसानाय मोसानायाबो मोनसे जोबोद मोजां एक्सारसाइस आं सानना लायो आरो माने बेफोरखौ जों खामगारनांगौ आरो होमबानिया जोंनि ओ थै सला सल बेफोरो मोजां जायो आरो ब्लाड सारकुलेसन फोराहाय नों नोंथाङा मा सानो?
औ नंगौ जेनेबा जोंनि एक्सारसाइजआ जोंनि ओ एक्सारसाइस खालामबा जोंनि स्किनफ्रा जोबोर ग्ल' जायो आरोना सासे जेनेबा एक्सारसाइस खालामखांनानै फैनाय मानसिनि मोखांखौ जोबोर ग्ल' जानाय नुयो बेयो माने देहा सिंनि, ओमफ्रायनो मोजां जाबोनाय बे ग्ल' जानाय माने मोखाङा बिगुरा ग्ल' जादों माने बेनि देहा सिङावबो जोबोर मोजां बिदि होननानै जों सानजायो आरो जेनेबा जों खारनाय लोगो लोगोनो ओ कार्डअ'आव जोंनि हार्टआ हार्टनि, हेल्था जोबोर मोजां जायो जेराव जोंनि गासै बडियावनो ब्लाड सारकुलेसना मोजां जायो थ' मोखांनि गासैबो ओ बिगुरसिम ओ थ' जोंनिया मा होनो थैया थैफोरा सहैयो जाय माने बे थै गैया जेनेबा जोंनि उदैनिफ्राय जानाय खाजाफोरनि भिटामिन निउट्रिसनफोरखौ जेनेबा स्किनसिम लानो थाङो बेफोर जेनेबा बिदिनो जेनेबा एक्सारसाइसफोरा हेल्प खालामो आरोना स्किनखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय,
औ औ नोंथां बे बेथ' नंगौ
नोंथाङा स्किन प्रब्लेमफोरनि सोमोन्दै बुंनो हागोन?
आंनाथ' सिगाङाव माने आङो ओ सानसेयावनो खनथाम गाहाम आङो फेसवासजोंहाय मोखां सुयोमोन आरो
औ
बेयाव माने प्रब्लेमा जाहैबाय आंना बांद्राय अभार इउस खालामनायमोन आरो आङो मोनसे प्रदाकखौहाय लाइक सान खनथाम गाहाम मोखां सुदोंमोन आरो आङो ओमफ्राय जोंनि बे बेे मोखांनि बिगुर बिगुराथ' बे गोबा जालाङो नालाय, सुबाय हाबाला मानो होनबा बे फेसवासफोराथ' मोनसे रोखोमनि खारैसो होनजायो नालाय। जोंहा लाइक साबोनफोरखौथ' सिगाङाव खारैजोंनो सुनाय जायोमोन ना गस्लाफोरखौ बेबायदिनो जोङो माने जा साबोनानो जा फेसवासफोरानो जा एसेबाबो खारै थायो आरो बेयाव जायखौ जों बर'आव खारै होननानै बुङो इंलिसावथ' बेलेग बुङो नाथाय स' बेनिखायनो आंनि मोखाङाहाय गोबा जालांनानै आंनि बे मोखांनि स्किनाहाय गोबा जालांनानै बिगुरा गोबा जालांनानै आंहा ओ पिमपोल पिमपल जादोमोन आरो बिरट नो सिथर जादोमोन मो खाङाव हाय। नाथाय आङो बे फेसवासखौ बाहायनायखौ खमायबाय आङो फेसवास बाहायासै आङो मोखां सुनो थाखै बेनि जायगायावहाय आङो ओ मोनसे मोजां हिस्रि कटननि हिस्रिजोंहाय आङो मोखांखौहाय हुगारो आरो साफा हिस्रिजों। मोखां सुनाय टाइमाव ओ फेसवास बाहायालासिनो। बेबायदि खालामनायनि उनावबो आंनि मोखांनि सिथरफोरा गोमालांनो हमबाय आरो दा आं बेनिखायनो फेसवास बाहायबाबो माने बांद्राय स्ट्रं फेसवासखौहाय आं बाहाया आरो मिल पावार जायफ्रा जायनि पावारा एसे खम बेखौ बाहायो आरो आङो बाहायबाबो ओमफ्राय आङो ओ सानफ्रोमबो बाहाया आङो ओ सप्तासेफोराव खनसे बा खननै ल' बाहायनाय जायो आरो नों थाङालाय?
माने ओ बेनो जेनेबा गासैनिबो स्किन टाइपआ एखे जायाना दा सोरनाबा जेनेबा सेन्सिटिभ जायो सोरनाबा अयलि जायो सोरनाबा कम्बिनेसन थायो सोरनाबा द्राय थायो सोरनाबा नरमेल स्किन थायो थ' बिदिनो स्किन टाइप लानानै मानसिफोरनि रुटिना बेलेग बेलेग जायो आरोना जेरै नोंथाङा सप्तासे नोंथांनि स्किन कन्डिसननि थाखाय खप्तासेयाव खेबसेल लानांगौ जायो नाथाय आंनि बेलायाव आङो खान सेयाव खेबसे बाहायो आरो ना माने आंनिया बाहायजायो सानसेयाव खेबसे। ओ गाज्रि आं गाज ज्रि जानाय बादि मोना आंनि मोखांखौ थ' बिदिनो ओमफाय नोंथाङा सान स्क्रिनफोरनि बागै आरो बुंनो हाबावगोन ना बेयो बोरै खामानि मावो जोंनि स्किनाव बोरै प्रटेक्ट खालामो जोंनि स्किनखौ
सानस्क्रिनाथ जोबोद माने जोबोद मुल्य गोनां बुस्थु होनजायो आरो इसपेसियेलि जों सिख्लाफोरनि थाखाय। सिख्लाफोरनिल' नङा नाथाय सेंग्राफोरखौबो जों दानि जुगाव बिदि स्किन केयार खालामनायखौ गोबां नुबोदों सोरबा सोरबा सेंग्राफोरा थ सिख्लाफोरनिफ्रायबो बांसिनसो स्किन केयार खालामबावनायखौ जों नुयो ओ माने सानस्क्रिन लागायाबाथ आंनि स्किना सानस्क्रिन लागायाबाथ आंनि स्किना खामो आरो गोजा गोजा जानायखौ नुनो मोनो ओ गरमाव सानदुंनि थाखाय सानस्क्रिना माने जोंखौ ओ जे साननिफ्राय इउ बि लाइट जायखौ आलट्रा भायलेट लाइट होननाय जायो बेनिफ्राय जोंखौ बासायो आरो जोंनि सि स्किनखौ जायहा माने जोंनि स्किनखौ बे स्किन केन्सारफोर जानायनिफ्राय एसे ओ प्रिभेनसन होयो आरो आं बेखौ बुंनो सानो सानस्क्रिननि बारे नोंथाङा मयस्चुराइजारनि बाराय माबा मोनसे बुंनो सानगोन नामा
मस्सुराइजार माने जेनेबा मस्सुराइजारा एसे मालाब थाव आरो थावनि आरो जेनेबा मा होनो मोखांखौ गिसियै लाखिनायनि थाखाय बाहायनाय जायो जेनेबा ओ मसुराइजारनि ताइप फोरा जेनेबा ग-गोबां रोखोमनि बानायो जेनेबा जेराव थावा माने बेयो थाव आरो दैनि मो मि सार बादि बुंजायो आरोना माने थाव आरो दैनि मिक्सारानो बेयो जेनेबा गुबुन गुबुन रोखोमनि‌ थाव आरो गुबुन गुबुन रोखोमन माने गुबुन गुबुन रोखोमनि थाव जायखो मिक्सार खाज्ञनाय जायो जेनेबा माने बे इनग्रिडियेनसनि सायावस सोनारो आरोना‌ जेनेबा ओ अइलि स्किनफोरनि थाखाय ओ जेराव दैनि बिबाङा बारासिन जायो थावनिख्रुय आरो हाबायाव मा होनो जायफोरनिया जोबोद द्राय जायो बेवहाय माने थावनि बिबाङा बारासिन आरो द्राय स्किनफोरा माने थावनि बिबाङा बारा दैनि बिबाङा खम बिबायदि मिक्चार थानाय मस्सुराइजारफोरखौ बाहायनांगौ आरो बिदिनो जेनेबा स्किन टाइप लानानै मस्सुराइजारफोराबो गुबुन गुबुन जायो माने जेनेबा आं जुदि आं मोनसे मइसुराइजार लायो बे मस्सुराइजारा गुबुननि सि स्किन टाइपाव मिलायनायबो नङाबो जानो हानाय त' बिथाङा जेनेबा नांगौ बादि फिथाइ मोनाबो जानोबो हानाय स आङो बेखौनो बुंनो सानो जे मानसि फोरा माने गावनि स्किन टाइपखौ मोजाङै बुजिनानै मइसुराइजारफोरखौ बाहायो
औ औ नंगौ
औ
आं बांसिन मोजां मोननाय मोनसे स्किन केेयारनि प्रडाक्टनो जाहैबाय लिप ग्लभस आरो आं लिप ग्लभस लागायनो जोबोद मोजां मोनो
अ
ब्लसखौहाय आं जेरावबो आंजों लाफायो आरो आं जेराव खि थाङा मानो आं लाफायो माने बे बुस्थुआबो फिसा नालाय मोजां मोनो आरो बे ग्लबसखौ लानो थाखाय नोंथांनि बांसिन मोजां मोननाय प्रदाक्टआलाय मा
बांसिन मोजां मोननाय मान ने मस्सुराइजारानो बुंजागोन मानोना आं मस्सुराइजारखौ सानफ्रोमबो बाहायो मस्सुराइजार आरो फेसवास क्लिनसारमफ्राय क्लिनजारजों आङो क्न स्किनखौ आंनिखौ क्लिन खालामग्रोना लानानै आं दडाइरेक्ट मयस्सुराइजार एप्लाइ खालामो सानफ्रोमबो थ' सबसे मोजां मोननाय आंनि स्किन केयार प्रडाक्टआ बे मयससुराइजारखौनो बुंजागोन आरो
औ दे होमबा दोनथ'नोसै नामा